हेल' अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों आङो।
अ दा नोंथाङा कल खालामनायनि औ औ दङ।
औ
अ नोंथाङा कल खालाम नायनि जाहोनखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा मानोबा कल खालामदोंमोन?
औ नोंथाङा फ्रि दोङोबा आङो जेरैहाय बर'नि ओंख्रिनि बागै दसे रायलायनो नागिदों नोंथाङा रायलायनो हागोन ना?
जागोन नोंथां रालायनो हागोन।
औ होनबा गिबियावनो जोङो बर'नि ओंख्रि होनबाथाय फार्स्टआवनो जोंनिया अनला ओंख्रियानो जाहैयो नङा होमबा? अनला ओंख्रिखौ ओ नों थाङा एसे फोरमायहरदो जेनेबा जायगा लाना जायगा बहुद रोखमनि बहुद बेसादजों जानाय जायो नोंथांमोननिखि ओ माबोरैहाय मा मा जों जानाय जायो एसे फोरमायहर।
अ अ नंगौ नोंथाङा सोंनाय बायदिनो अनला ओंख्रिखौथ' जोङो मोनसे बर'नि ओंख्रि होननानै ओ मोनथिनाय जायो माने बयजोंबो मोजां मोनजानाय माने जानो गोथाव माने रस गोनां जायखौ जानानै जोङो माने गोजोनो‌ माने मोनजा दों बायदि माने गोसोआव गोजोन मोननो हायो बेबायदि आरोना ओमफायो जों थ' अनदां ख्रिखौहाय जोङो साफ्रोमबो बर'फ्रानो संनानै जायो। बर'नि ओंख्रि नालाय ओमफ्रायहायो जोङो बे खोहाय अनला ओंख्रिखौथ' जोङो ओ माइरंनिफ्रायनो बेखौ सोमनानै गुन्दै खालामनानै जोङो बेखौहाय ओंख्रिनि महराव होनाय जायो आरोना अनला ओंख्रिखौ जोंङो मा होनो बे माइ-माइरं गुन्दैखौहाय जोंङो माइरंखौ दसे सोमनानै दोननानै ओमफ्राय हाययो बे खौहाय जोंङो ओ गुैनदै खालामनानै बानायनाय जायो आरोना जोंङो बेखौहाय अनलाखौथ' जोंङो बेदरफोरजों जायो दाउजों जायो ओमफ्राय हायो ओ माने दाउजोंनो साबसिन आरोना जानो जोंङो दाउजोंनो बांसिन जानायखौ नुयो हायो अनला दाउ बर'फोरनि ओंख्रि ओमफ्राय बेखौहाय जोंङो ओ जेरैहाय जोंङो ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो बेलेक गुबुन ओंख्रिफोरखौ जायो बेबायदिनो जोंङो बे अनला दाउखौबो बिदिनो संनानै जायो जेरैहाय जोंङो ओ जोंनि ओ नआवनो फिसिनाय दाउफोर नंङाबाबो बायनानै बाजाराव बायनानै बेफोर दाउखफोरजों जोंङो जानायखौ नुनो मोनो ओ अनला ओंख्रिखौ संनायाव थ' जोंङो ओरैनो एफाराब ओ जेबो गैया माने रोंङा बिदि जानो जानांगौनि खोथायानो गैया माने बयबो रोंजोबखायो रोङैनि गैना आरोना रोङैआनो गैआ ओ अनला ओंख्रि जोंङो जेरैहाय बे थाव होबाय साराइआवहाय सारायखौ फुुंदुंनानै सारायावहाय थाव होबाय बेनि उनाव जोंङो सामब्राम बानलुखौहाय एवबाय एवनायनि उनावहाय जोंङो औ एवनायनि उनावहाय एवनायनि उनावहाय जों जोंङो बेवहाय दाउ बेदरखौ होबाय आरोना मस्ला मस्लि होबाय ओमफ्रायहायो बिनि उनावहाय जोंङो बेयावहाय जि नांगौ बेखौहाय होनानै बेनि उनाव बे बेखौ एवनायनि उनावहाय जोंङो बेवहाय बेदराव दै होबाय आरोना आरो जेब्लाहाय बेदरावहाय दै होखांनानै जेब्ला गोदौओ अब्ला जोंङो अनलाखौहाय दैजों लगायनानैबो नोंङो बे गोदौनाय दैयावहाय हो होनो हागोन आरो गुन्दैयैनोबो जोंङो ओरैनो सारनानैबो होनो हायो आरोना ना बिदि होनानै जोंङो अनला ओंख्रिखौ बानायनाय जायो आरो
ओमफ्राय अनला ओंख्रिनि अनगायैबो जोंनावहाय दंङ‌ अ ना नाफाम नाफामाबो बरनि गुदि ओंख्रि ना बेखौबो माने बाथोन जायो जोंङो आरो बिनि अनगायै सबायाइजों साम बेफोरखौबो जायो ओ जोंङो सामफोरखौथ दैनिफ्रायनो लाबोनाय जायो दैनिफ्राय लाबोनानैहाय जोंङो सामफोरखौ गावनो दैयाव नागिरनानै लायो बिनि उनावहाय जोंङो स सौफैयो आरोना जुदि दैफोर गैयाबा जोंङो सामफोरखौ माने बाजारनिफ्राय बायनानै संनानै जाफैयो आरोना सामखौथ जोंङो लाबोनानैहाय ओ‌ देनानै सायनानै मोजांङै सायनानै मोजांङै सुनानै बेखौहाय सङो आरोना सबायजों आरो सबायखौथ जोंङो माने बरफो राथ' गुदि माने खामानि मावनानै जाग्रा माने आबाद मावनानै जाग्रा जोंङो बेखौथ सबायखौथ जोंङो नखराव गायखायो माने आबाद मावखायो फैयो आरोना ओमफ्रायहायो जोंङो बेजों सबायखौहाय संनाय जायो आरोना सबायजों सामजों संनाय जायो आरोना। आरो नोंथांमोननिजोंहाय सबायजों सामजों जायोना नोंथां?
औ जोंनिथिंजायबो सबाय होनबाथाय बरफोरा बांसिन साम'जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना। जोंनिखिजायबो जायो सबायखौ ओ सबाय आरो साम'खो। साम'खो बांसिनानो गोदोहाय बांसिन दैयाव जेरैहाय बोरि बा दैमाफोराव खननानै लाबोनाय जानाय नुनो मोनोमोन दा दा माने बांसिनानो हाथाइनिफ्राय बायनायखो जानाय नुनो मोनो आरो। ना जोंनिखिजायबो जायो ओमफ्राय ओ सबायदोल' नङा आरो मोनसे कालादालि थायोना बेजोंबो खद जानाय मोनो आरो ना। ओ माबाखौ साम'खो, ओमफ्राय जोङो ओ जेरैहाय नोंथाङा होनबाय अनलाखो आ दाउ बेदरजोंनो बांसिन जानाय जायो होननानै बांसिनानो जानाय जायो दाउ बेदरजोंबो ओमफ्राय आ दाथ' औवा मेवाइनि जेरैहाय औवा मेवाइ जानायनि बोथोर औवा मेवाइजोंबो बांसिन संनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जा जोङो खारै अनला खारै होनो खारैखौ मादि बानायनाय जायो होनबालाय जोंनिखिजा बांसिनानो आ थालिर थालिर फस्लाजों बांसिन बानाय नायखौ नुनो मोनो आरोना। जायखो जोङो आ फिसा फिसा खालामनानै सान्दुङाव होनानै ओमफाय रानबाथाय जायखो जोङो सावनानि हांगार मोनो बि जों बेजोंनो ओ खारैखौ सरनाय जायो आरोना। माबाफोराव दोननानै दै एसे होनानै सरनाय जायो खारैखौ बि दिनो बानायनाय जायो आरोना ओमफ्राय बायदि बायदि जायगायाव ओ दा खालिनि माबा दोङो, जोंनियावहाय बांसिनानो थालिरजों ओ अ माबाखौ खारैखौ संनायखौ नुनो मोनो आरो।
ओ
ओमफ्राय ओ जेरैहाय बर'नि ओंख्रि होनबाथाय ओ एम्फौ लाथायाबो बांसिनानो बर'फोरा जानाय नुनो मोनो, जोंनि बर'नि मोनसे सिनाय हानाय मुंदांखायानो जाबाय जेरैहाय एम्फौ नङा होमबा?
औ
दा एम्फौ लाथाखो जोंनिया बर'फोरा बांसिनानो मैथाफोरजो जानायखौ नुनो मोनो आ रो अनला ओंख्रिजोंबो जानाय जानायखौ नुनो मोनो।
औ
औ ओमफ्राय आ बर'नि ओंख्रि होनबाथाय बर'फोरा ओ अनला ओं ख्रिखौबो मोनसे ओ जायगा लाना जायगा दङो बहाबा जायगायाव गैयाबो जानो हानाय जेरैहाय हाबायावहाय हाथासुनि होनो बेयावबो बाहायनाय जायो। जेरैहाय ओ खैना गोदानखो हरावहाय ओ संनो होनाय जायो हौवा गोदाननि थाखाय एबा रायजोनि थाखाय एसे ओ बिखो अनला खो बांसिनानो हाबा हाथासुनिफोराव दाउ बेदरजोंनो संनो होनाय जायो हिनजाव गो दानखो जेरैहाय जोंनि बर'नि मोनसे ओ नियम खान्थि गोदो गोदायनिफ्राय सो सोलिबोनाय नङा होमबा?
औ, आरो बे हाथासुनि हाबायाव जे अनला ओंख्रिखौ होयो ना संनानै? ओ बेहायहायथ' मा होनो आं मिथिनायाव हाल दै होआ होननानै मिथिदों आङो।
औ औ।
रं गैयि जायोना?
रं गैयि माने जायगा लाना जायगा होयो होयोैबो जानो हानाय। जोंनिखि जा होनायखौ नुनो मोनदों आरोना आङो।
औ।
औ। ओमफाय अनला ओंख्रि होनबाथाय जोंनि ओ जेबो देहा मोदोमनि जेबो ल'स खामा होननानै सानो ओ जेराव हासार मुलि होयि माइरं जोंल' ओ संनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
खौ ल'स खालामा आरोना मोजां ओंख्रिया।
उम।
ओमफफ्राय ओ बर'नि ओंख्रि होनबाथाय बहुद दा आह जेरैहाय हाथायाव बायनायखौ बांसिन जानायखौ नुनो मोनो ।ओ हासार मुलि होनायखौ बांसिन नानो हाग्रानि मैगं नागिरनानै जानायखौ नुनो मोनो बर'फोरा बांसिनानो। जेरै- बेहाय ओ थास' थास' आथिं बायदिसिना खिफि बेन्दों दिं खिया, हेलांसिफोरखौ नागिरनानै जानायखौ नुनो मोनो ।नों थांमोननिखै जेरैहाय हाग्रानि मैगं होनबाथाय मा मा ओ नागिरना मोनो एसे खोन्थाना हरनो हागोन ना?
अ जोंनाथ' बेखौथ' थास'आथ' मेन हा माने थास'खौथ' बिराथ जानाय जायो थास'आ साननानै माने नायोबा जोङो जानायखौ नायोबा ओ थास'वाखौ जोङो बेदरबो जायो माने फेंखा बो जायो हाग्रानिबा जोङो बै फेेनखा ओंखारदेरोना? मोदोमावहाय जोङो बेखौबो जायो। बिनि उनावहाय हाग्रायाव मोननायबा आरो ना? आरो बिबारखौ जायो। आरो बे जेब्ला थास'आ उन्दैनिफ्रायहाय ओंखारजेनो ना? जेब्ला रोदोम जेनो होमबा जोङो बेखौबो थास'खौ जायो आरोना। ओ थास' खिनि होनो जोङो ओमफ्रायहायो जेब्ला बियो देरो आरो बेनि उनावहाय जे बिलाइ बिलाइ जायोना। ओमफ्राय बे बिलाइखौबो जोङो जायो आरोना बिथरिखौबो । ओमफ्राय बेनि अनगायैथ' जोंनावहाय हाग्रायावहाय ओ खायला मोनो जोंनाथिं ओमफ्रायहायो ओ हाग्रानि खिफि बेन्दों बेखौबो मोनो बे थास'आव थाबाय ओमफ्राय ओ हाग्रायाव थानायनि माबा मा होनो बेखौ नोरसिं बेखौबो जायोना नोंथाङा?
औ औ जायो।
जों नाजों बेखौ जोङो बिराद जानाय जायो। ओ नोरसिं मोनो ओमफ्रायहायो दिंखिया मोनो ओमफ्राय दिंखियानि अनगायैबो जोङो मोननो हाबावो फोरला बेफोरनि बिजौफोरखौ मोनलाबायो आरोना मानलालाबायनानै थानाय हाग्रायाव हायो बिदि मोनो आरोना । औ बिनि बिनि अन अनगायैबो जोङो ओ गुबुन गुबुन ओ मा होनो हाग्रानि मैगंफोरखौ मोनो आरोना। जे बै जे मा होनो बे फिफांआव जे बिबार जायो दाथ' बेखौ जागासिनो ना नोंथां बे बिबारा खारौ खान्दाय बिबार होनो जोंनाथिं नोंसिनिथिं मा होनोथाय!
औ बेखौनो होनो नोंथाङा होननाय बायदि। होमबा जोङो ओ नोंथाङा जा होनबाय बर'नि ओंख्रै ओ जों एकस टपिकाव जेरैहाय लोगो मोनबा रायलायसिगोन जोंनि समाबो जाबाय। मा नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम उम